औ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? औ माबोरै दं नोंथाङा?
उम ओरैनो दं नोंथां मोजाङैनो दं।
औ।
औ।
बिदिब्ला आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै जोङो दसे सम ओ जोंनि बर' आइजोनि दाउ अमा फिसिनायनि बागै सुंद'यै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां? औ।
औ सावरायजागोन नोंथां।
दाउ बा अमा बेनि अनगायैबो गोबां जिब जुनार जेरै मोसौ बोरमा बेफोरखौ फिनायखौनो जोङो मोन्थिना मोनो। बेफोरखौ ओ फिनाया ओ गोदोनिख्रुइ जोंना दा गोबां गुबुन सोलाय बोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। गोदोनि मुगायाव गुबुन रोखोमै फियोमोन। आरो जोङो दानि मुगायाव गोबां गोदान मुगानि गोदान आदबजों जोङो फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिनो नोंथाङा दानि गोदान मुगाजों अमा फिसिनाय एबा गोदोनि गोदान ओ गोदोनि मुगाजों अमा फिसिनायनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां?
औ फोरमायजागोन नों थां। उम आं मिथिनायखिनिखौ फोरमायनोसै नोंथां।
औ नंगौ।
औ उम गोदो गोदायनि ओ गोदो गोदायनि आबौ आबैमोनाबो अमा फिसियोमोन नंगौ। अब्लाबो गोदोनि आरो दानि गोबां फाराग नुनो मोनो जोङो।
ओ नंगौ।
ओ दानि गोदान मुगायाव जोङो गावबागावबो ओ अमाखौ बायनानै फिसियो आरो आसाम सरखारनिफ्रायबो गोबां उम बिदिनो गोबां अनअनसुंथाइ मोननो हायो। ओ सोरबा गोसो जायोब्ला अमा फिसिनो गोसो जायोब्ला ओ बिसोरो बाय-बायनानै हरो अमा फिसाखौ।
औ। बिदिनोहाय जोंना बायदिसिना स्केम बायदिसिना फैयो आरोना दानि मुगायाव।
औ औ नोंगौ।
नोंथांनिसिम एसे फोरमायनानै होनि। जोंना गोदोनि अमा फिसिनाय आरो दानि अमा फिसिनायाव जोङो गोबां फारागफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय जोंहा गोदो गोदो जोंना ओ नखरसेयाव मासेबा मानै अमाखौ जोङो फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय जोंहा दानि मुगायाव ओ रांनिबो आंखाल ओ मुगाजों सोलायनायजों लोगोसे रांनि आंखाल जानाय जानानै फै ओ गोदोनि बेबायदि मास ओ गावनि जिउ खौ एबा जोंनि न'खरखौ सालायलांनो गोब्राब जायो बेन
औ नोंगौ नोंथां
गोबां बुरजा बुरजा अमाखौ फिसिनायखौ जोंङो नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोंहा गोदो अमा फिसिनाय होनोब्ला गोदो जोंहा गुन्दै न'नि गुन्दै एबा न'नि थास' बायदिसिनाखौ हानानै जोङो अमाखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो नाथाय बे रुजुनायजों जोंहा दानि मुगायाव ओ गोबां दाना मा बायदिसि मेडिसिन बायदिखौ बाहायनानै जोङो ओ गोदोनि अमाखौ अमा फिसिनायखौ जोङो से बोसोर गाहाय ओ गाहामजोंसो जोङो देरनानै फानजानायखौ नुयोमोन नाथाय जोंहा दानि मुगायाव गोबां मेडिसिन बिदिनो मुलै दाना बा यदिसि ओ ओ द दान एबा बाद गोबां मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां। बिदिनो औ बि बिदिनो फिसिनाय बेफोरबायदि गोबां बर' आइजोफोरानो दा
हेल नोंथां
ओ नों दानि। खोनादोंना नोंथां?
औ बुंफिनलाय नोंथां एसे ए औ बुंफिनलाय
औ ओह जोंना
औ। हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ